हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां औ मा खालामदों नोंथाङालाय?
आङो बेबायदिनो जिरायनानै दङ।
औ नोंथाङो नोंथाङा मोनाबिलिनि खाजा जाखांबाय नोंथां?
जाखांबाय नोंथां औ जाखांबाय ओंख्रिया जोंनिया बयलार बेदर आरो आलुमोन ओमफ्राय दालि जहल दंमोन जोंनिया। नोंथाङा औ औ गोथाव नोंथाङा मा खालामदो?
आंबो दं नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै दं।
अ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथां। नोंथाङा दसे सम होननानै आंनो सावरायनो हागोन ना नोंथां? औऔ दा जोंहा दिनैनि जा समावहाय जोंहा ओ गभारनमेन्ट ओ फरायसालि आरो ओ सरकारि फरायसालि बे आरो जोंहा प्राइभेट गभारमेन्ट ओ गभार्मेन्ट फरायसालि आरो जोंहा प्राइभेट फरायसालि
औ नोंथां
बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हागोना नोंथां?
औ हागोन। जथेस्थ' हागोन नोंथां। जों आङो गिबियावनो ओ फरायसालि बुङोब्ला जोङो ओ फरायसालियाथ' जोंनिया मोननै रोखोमै थाहैबाय फरायसालि होनोबा जोङो मोनसे ओ गावा थि सोलोंथाइ आरो सकारि सोलोंथाइ थायो बे जोंनिया ओ जों आङो जों दिनै ओ गावारि फरायसालि आरो सरखारि फरायसालिनि सायाव जोङो सावरायनो सानदों नङासै होमबा? अ जोङो दिनै गावारि फराइ यसालि आरो सोरखारि फरायसालिनि सोमोन्दै आङो बुंनो थांगासिनो जे
औ
सोलोंथाइयाथ' जोंनि थाखाय ओ गोनांथार बेयाव जोङो बाहागो खालाम थायो जेरै- ओ गावारि सोलोंथाइ थाहैबाय सोरखारि सोलोंथाइ थाहैबाय जोंनिया बेयाव फारागखौ नुनो मोनो सोरखारि फरायसालियाव जोङो रांङारि रांआरि अन सुंथाइ होआलासिनो जोङो ओ फरायनो सुबिदा मोनो आरो जोङो बेयाव राङारि अनसुंथाइ खम खम बेसेनावनो जोङो सोलोंथाइ मोनो
औ
बेसेन नाङालासे जोङो बिजाब बायदिसिनाखौ जोङो ओ‌ मोननो हायो आरो जोङो प्राइभेट फरायसालि होनोब्ला जोङो बेखौनो बुजियो जेरै ओ जोङो फै सा होनानै रां होनानै जोङो ओ सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो।
औ औ।।
बायदिसिना ओ बिफानाव जोङो जुरिमाना होनो गोनां जायो सोरका ओ प्राइभेट प्राइभेट फरायसालियाव बेबायदिनो गोबां जोङो फारागथिखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नोंथां जों
ओ प्राइभेट फरायसालि होनोब्ला जोङो ओ बेखौ माने आफाद आफादानो बुंगोन नामा बेखौ माने बेयो सामलायो आरो। आफाद मोनसे आफादा सामलायो जेनेबा ओ सोरबा गोरों गोरा सुबुंफोरा बेखौ सामलायो आरो ओ माबाखौ प्राइभेट फरायसालिखौ आरो सोरखारि सालि फरायसालिखौ जोङो ओ सोरखारा सोरखारनि ओ रुल बायदि जोङो सोलिनो गोनां जायो। जेथुखि ओ जोङो फ्रियावनो ओ जोङो बेसेन नाङालासे जोङो फरायनो हायो बेयाव गोबां ओ बिजाब बिजाबफोरखौबो जोङो फ्रियावनो मोनो बिजाब बाख्रिफोरावबो जोङो फ्रियावनो ओ बिजाबखौ मोननो हायो आरो जोङो ओ प्राइभेट प्राइभेट फरायसालि होनोब्ला जोङो प्राइभेट फरायसालियाव जोङो ओ मा बुंगोन बेखौ ओ जोङो बेसेन होनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो बेबायदिनो बेबायदि फारागथिखौ नुनो मोनो आर
औ औ औ नोंथां औ।
फरायसालियाव
औ।
नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ दा जोंहा ओ बे ओ सरकारि फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालि
औ औ
अ बेनि सायाव जोंहा मा ओ दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा दिनै गोबां फारागथिखौ जों नुनो थांङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांङा बुंनायफोरबायदिनो नोंथांङाथ' जोबोर मोजां मोजां खो खोथा बुंलांबाय बे गभर्नमेन्ट फरायसालि आरो प्राइभेट फराय फरायसालिनि सायाव।
औ नोंगौ नोंगौ।
औ मा बुंङो फरायसा सरकारि फरायसालियाव जोंहा मा मा जोंहा खाबुफोर मोनो आरो प्राइभेट फरायसालियाव जोंहा मा मा खाबुफोर मोनो बेखौथ' नोंथांङा ओ गुवारैनो फोरमायलांखाबाय आं आरोबाव बेनि अनगायैबो आंङो जा हायो एसे फोरमायलांनोसै नोंथां।
औ नों
जोंहा ओ बे मोननैबो फरायसालियाव जोंहा मा नुयो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थ' जोंहा फरायनाय मोनसेयाथ' जोंहा समानखा नंङा होनबा नोंथां नोंङो सोलोंथाइखौ जोंङो गभर्नमेन्ट फरायसालियावबो नोंथांङा लानो हागोन आरो नोंथाङा प्राइभेट फरायसालियावबो नोंथांङा बे सोलोंथाइखौनो मोनसे एखे सोलोंथाइखौनो लानो हायो। खिन्थु जोंहा नायनो थांङोब्ला गुबुन बिथिङाव जोंहा खायसे ओ माबेखौ उन सिगांखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंहा ओ दिनैनि समावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला गभारनमेन्ट स्कुलाव जों नायनो थांङोब्ला जोंहा दिनै नांगौ बायदि जोंहा मा नुवा जों गभर्मेन्ट स्कुलाव जोङो नांगौ बायदि फोरोंगिरिफोर नुवा आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ थोजासे नंङा जोंनि फोरोंगिरिफोरा ओ फरायसाफोरनि थाखाय ओ बेजों लोगोसेनो जोङो नांगौ बदि जोङो ओ फरायसाफोरखौ जोङो सोलोंनो थाखाय जोंहा ब्लेकबर्ड बा बायदिसिना डिजिटेल मा होनो बेखौ फोरोंनो थाखाय डिजिटेल माबा गैया आरो। डिजिटेल औ औ औ नोंथां औ। आरोबाव जोंहा मा ओ नांगौ बायदि थोजासे जोङो मान मोना बेवहाय टेबोल चियार जिरायनानै जोंहा फरायनो थाखाय नांगौ बायदि जोंहा थोजासे बायदि जोङो खायसे टेबोल चेयार्सखौ जों मोना आरो नोंथां।
औ नोंगो नोथां।
आरोबाव जोंहा मा नुबावो दिनै आथिखाल हावथ' जोंहा एसे आपग्रेड जाबाय फ'ओ बे गभर्मेन्ट फरायसालियाबो जोंहा मा नुयो ओ गोबां जोंहा नांगौ गौबाय दिनो जोंहा मा होबावबाय दानिया ओ फेनफोर होबावबाय नङा होमबा नों थां औ औ फेन लाइटफोरनि सुबिदाखो एसे मोनो आरो दा दासान्दि जोङा गभर्मेन्ट स्कुलाव औ। जोंहा आरोबाव जोंहा नायनो थांबावोब्ला जोंहा मा नुयो जोंहा ओ गभ ओ गभर्मेन्ट स्कुलाव जोङो मा नुबावो जोंहा नांगौ बायदि एरियाफोरा जोंहा खम जोंहा साइकेल दोननो बा बायदिसिना बाइक पार्किं खालामनो थाखाय जोंहा मा खायसे जागाखौ जोङो खम मोनो आरो। उम आरो दा जोंहा ओ मा होनो बै ओ प्राइभेट फरायसालियाव जोङो नायनो थाङोबा जोंहा मा नुबावो जोंहा गोबां बिथिखौनो जोङो मा एसे सिगाङाव जों थांनायखौ नुयो आरो बे गभर्मेन्ट फराय सालिनि फरायनायनि अनगायै खायसे बेलायाव आरो। दा जेरैहाय जोङो ओ नांगौ बायदि जोङो फोरों फोरोंनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंङो मा मोनो बेवहाय नांगौ बायदि जोंनो फोरोंगिरिफोर मोनो।
औ
नङाहोमबा नोंथां औ औ औ औ नांगौ बायदि जोंनो ओ मा मोनो जों बेवहाय ओ फरायसाफोरखौ जिरायनानै फरायहोनो थाखाय जोंहा टेबोल चियार बायदिसिना मोनो नङा होमबा नोंथां। जोङा नांगौ बायदि जोङा औ दिनै ओ प्राइभेट फरायसालिफोराव जोंहा खायसे रोंनो थाखाय जोङो डिजिटेल रुम मोनो जोङो खायसे प्रेकटिकेल खालामनो थाखाय जोङो प्रेकटिकेल रुम मोनो बुक सुब रुम मोनो जोङो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि सो सुबिदाफोरखौ जोङो ओ बे प्राइभेट फरायसालियाव मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ
औ औ आरोबाव जोंहा मा नायनो थांबावो ओ जोंहा दिनैहाय दिनैनि समावहाया आरो। ओ नोंथाङा ओ बै ओ गभर्मेन्ट फरायसालि आरो बे प्राइभेट फरायसालिनि इ सायाव
औ
फोरोंगिरिफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानबाव जे जोंनो फोरोंगिरि नांबावगो। ओ फोरोंगिरि खम जानायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानबावो?
गभार्नमेन्ट स्कुलाव गभार्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंगिरि खम जानाय गोथौना।
गभर्नमेन्ट स्कुल फरायसालियाव जोंहा औ फोरोंगिरि खम जानायनि बेलायाव नोंथाङा औ औ औ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानबावो?
गभर्नमेंट फरायसालियाव जोङो नुनो मोनो आथिखालाव फरायसाफोरखौ जोङो बहुद खम नुनो मोन बेनि जोनाव गभर्नमेंट स्कुलखौ स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि मानि थाखाय फोरोंगिरिफोर गैयिनि थाखाय जोंनियाव गभार्नमन्ट गभार्नमेन्ट फरायसालिनि स्टुडेन्टसफोराबो खम जांलांनो हमबाय प्राइभेट स्कुलाव जोंनिया बारस्लाय जोबबाय जोंनिया प्राइभेट स्कुलखौ मोजां नुहरनानै बेनि सुबिदाफोरखौ नुनानै नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय प्राइभेट फरायसालियाव गोबां सुबिदा दोङो नांगौ बायदि मोनो बेखौ बेनि थाखाय नोंथाङा बेनि थाखायनो दा सोरखारि स्कुलफोरा जोंनिया गोमालांनो हमबाय खायसेथिं अ सुबिदा फोराबो खम बेबायदिनो ओ फोरोंगिरिनि क्लाबियाव फोरोंगिरि ओ गथायना होनो हायियाव जोंनियाव आ सुबुं माहारिफोरा सानबायदिे गभारनमेन्ट फरायसालियाव जोंनिया बुहुत खमि दोङो बेनि थाखाय जोङो जोंनो रोंगौथिखौ नांगौलालाय जोंनो गोगो रोंगौथिखौ नांगौब्लालाय जोङो प्राइभेट स्कुल प्राइभेट फरायसालिखौ जों नुहुरनानै मोजां नु हरनानै मोजां सुबिदा नुहुरनानै बेयाव सुबुंफोरा नोजोरा बांसिन गोग्लैबाय बेनि थाखाय सोरखारि स्कुलाबो खि गोग्लैसोना थानाय जाबाय जों दा नुनो मोनोदि ओ सोरखारि फरायसालि फोराव बबेबा बबेबा जायगायाव गोमालांनो हमगासिनो जेरै नोंथाङाबो मिथिनो मिथिनो मोनदों जानांगौ दाख्लै बावैयो आ खोनादों जोङो बेखौ नोंथाङाबो मिथि गौ जानांगौ ओ बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय औ नोंथां नोंथां
नोंथांनि जा गामियावहाय आ दिनै गभर्मेन्ट फरायसालि दंना नोंथां
औ औ दोङ नोंथां
आरो नोंथाङा नोंथांनि गामियाव बे प्राइभेट फरायसालिफोर दंना गैया नोंथां
प्राइभेट फरायसालियाबोथ' दङ नोंथ
औ औ औ नोंथाङा बे प्राइभेट फरायसालियाव फरायनायखौ मोजां मोनो ना नोंथाङा गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फरायनायखौ नोंथाङा मोजां मोनो नोंथां
आंनि नोजोरावबोथ' आङो साबसिननिख्रुइ साबसिनखौथ' आंथ' गोग्गो सोलोंथाइखौथ' आंबोथ' लुबैयो बेनि थाखाय आङो नुहुरो सोरखारि स्कुलाव जोंनिया बुहुद सिङाव दङयो प्राइभेट फरायसालिनिख्रुइ बेनि थाखायनो आङो प्राइभेट फरायसालिखौ बांसिन गोसो बोहोयो आरो माने सुबुं माहारिनि गेजेरावथ' बबेयो गोख्रोंसिन बबे सुबिदासिन बेखौ बयबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जों ननायागिरोलालाय जोङो प्राइभेट फरायसालिखौ औ जोङो औ
फरायसालियाव जोंहा माने गोबां जों सुबिदाखौ जों नुहुरो आरो जेरै दानि बुंबोनाय बायदि आरोबाव जोंहा बेनि बे अनगायै जोंहा मा नुबावो नांगखौ बायदि जोङो खारनाय बारनाय बायदिसिना जाय गेलेनायफोरावबो जोङो प्राइभेट स्कुलफोराव बांसिनै जोङो बेफोर आयदाखौ लांफानानै जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनायखौ जों नुबावा नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जोङो नुनो मोनबावो जोंनि फरायसालियाव जोंनि गामिनिनो फरायसालियाव आ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो फरायसाफोरा जोबोर खम बिबांनि नुनो मोनो प्राइभेट फरायसालियाव नंगौ बे प्राइभेट फरायसालियाव जोङो गोबां बिबांनि नुनो मोनो मानो बेनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा ओ प्राइभेट फरायसालियाव सुबिदा दंसिनो गभारनमेन्ट फरायसालियाव सुबिदाया खम जायो।
औ माने औ माने नोंथां दिनैनि समावहाय जोंहा मा बे गभारमेन्ट स्कुलाव जोंहा फोरोंगिरि खम जानायजों लोगोसे आ जोंहा फरायसाफोराबो खम जालांगासिनो नङा होमबा? नोंथां बुंनाय बायदिब्ला। औ औ औ औ औ थारैनो नोंथां औ। होमबा नोंथांजों ओ जों आं दानिसो रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां जों आरोबाव इयुनाव बेनि फ्राय मोजां मोजांसिन खोथा लानानै रायलायबावनो मोनोगोन।